हेल'
आरो
खोनायाखै।
औ
हेल'
आंबो खोनादों।
खोनाबाय?
औ खोनादों।
खोनाबाय।
खोनादों खोनादों।
मा खालामदों?
दंलाबायो ओरैनो।
हा
ओरैनो जिरायला बायना दं।
मा ओंख्रै जायामोन?
जायाखै दाबो दासो ना संनो दाबो सङाखै।
दाबो स सङा आरो।
हा
मोजां खोनायाखैलै।
जाखांबाय नामा होनदां?
जोंहा जाखांबाय।
हेल'
मा ओंख्रै?
ओंख्रिया माबासे आलु खांख्रिखला। खोनाबाय। हो?
औ। हा? ओइ नै औ।
मा होनदों?
खोनाया।
मा होनदों होनदों?
ए मायाव जों सरलपारायाव बेरायहैनो नागिरदोंमोन, ओमफ्राय नों थांफागोनना थांफाया आंजों?
थांनांगौमोनलै माला थांगोन?
हो
माला थांगोन?
हो?
देयासैलै नोंनिखौ थेरजोबबाय। थेरजोब बायलै नोंनिखौ खोनायाखै।
बेरायनो थांनो नागदोंमोन होनदां आं थांगोन ना थाङा?
दि माला थांगोन?
आ बिस थारिखयाव बिस थारिखयाव।
थांजागौमोनलै एकजाम दं होनलाय माथ ए बिसिना माबामोनना अनजालि मोन्ना
थांबा थांजागौमोन
हा
न'आव थांजागौमोन होनदां
मारै मोजां खोनाखै
थावारानो गैयालै
हेलौ हा
मोजां खोनायाखैलै नोंनिखौ
ओ
हेलौ
औ खोनादों।
खोनाबाय मोजां खोनायाखै नोंनिखौ थांना
औ रानि थाङो।
मायाब फैसाया थांदों
मा होनदों
हा
खोनाखै
नेसले। औ दासो खोनादों।
मोजांखौनो खोनायाखै मा खोनादों हागादमोनदां थांबागोनना थांफाया?
मानदाब दं
खोनाबाय
दासो खोनादों
थाबथा थाबथि खोन
आ।
थाबथानायसो खोनादों होनदोंलां।
थाबथानाय
फैसाया हाजारसो खांदोंमोन होनदां बेखौनो। थांफायोबा जों मायाव था थांगोमोनना बिस थारिखआवनो। खोनाबाय?
हेलौ
हेलौ हेलौ।
औ।
खोनाखै?
औ खादों।
दासो खोनाफिनदों उम गारिखौ लायरायखोनना येर एदभान्स गारिखौ हरग्रोनांगौमोननो
खोनाबाय?
आ।
गारिनो एडभान्स हरगोरनावमनो फैसाया।
गारिनि एडभान्स?
थांफायोबा ओं गाबोनफोर होफैदो।
ब थांयो होनदोमो ओंलो ओरै बुरजा थामोनलै थाग्राफ्रा।
बुर्जा थारमोन। होमबालाय लोगो लोगो ला आरो बिसोरबो थांफायोबा
दा थांफासे बुरजा थांबासो इन्टारेस्ट जायो।
उम सि सिख्लाफोर थाफाफा मोजांसो जाबावो।
सिख्ला नाङालै सिख्ला थाबा गाबगु खुगु जायो।
सिख्लाफोर लांजाया बिदियाव हामालै। बिदियाव लांजायालै दावराव जायो।
उ ओमफ्राय नोहासो बे बेदरख फ्रा मा मा जायोमोन्थाय?
जायसिया जि माबा ना जायैफ्रा ना मोन-मोनजाया बिदि एक्स्रा माबा बाय-बायजोब खानाङा आरो। ओखायनो फैसाया बुरजा खांदों।
खैजनसो जाखो?
हा
खैजनसो जाखो?
ओंखायनो बुर्जा खांदों होनदां फैसाया भुटानाव बाव बेरायहैनो नागेरदोंना।
खैजन जाखो होन्दां?
माबा आद जन जाबायमोन फन्द्र
फन्द्र' जनसो मानसिफोर थिनदोंमोन।
दालाय खैजन जाथ'नानै दं? औ दालाय खैजन जाथ'ना दं?
आदजन खोनाबाय?
हा?
आरजन जानानै दं।
सोर सोर दं?
हो रावबो गैया आरैनोसो दं हारसिं। औ फोर हारसिंसो दं,
उम उम थां बो थां गोनना होमबा?
औ
हेलौ
खोनांदों,
हेलौ थांफाखागोन दा होनबा नामखौ नोंखौ थांगोन होनना खिथासै लोगोफोरनो थारमाने लिस्ट, लिरग्राया आंनु नालाय खोनाबाय
उम
हेलौ
खोनादो
खोनाखै
औ खोनादों सोर सोर दं दालाय?
हारसिंसो
उम
उन्दुलाबायनासो दं आलां फालांनो ओरै,
ओम उन्दुला बायनानै,
हा
उन्दुनानै ना मा होन्दों?
मोजां खोनाया,
जाबाय मा होनदों
औ नों थांफायोबा डाइरेक्ट खिथाहरसै होनां दाहाय होनदों आं बेरायनो थांफायोबा, उम नाम खौ लिरनानै दोन दोनथों सै, हा
मा होनदों?
नाम लिरनानै दोनथोंसै होनदों आं नङाबा उनावहाय, बेले बेजे जागोना? आं थांफांनो आं थांफाहिनि बिदि होनबा, गारिया जायगा थोनाय नङा।
उम उम उम ओरैनो
खोनाया।
नों रायलायनाया दा बावै।
मोजां खोनायालै।
खैजन थांखो होनदां दा रायलायनाया नोंना? खोनाबाय?
आंना?
उम।
औ। सयजन थांसिगोन एबार।
हा
सयजन
खैजन नांबावगौ कमप्लिट जानोलाय?
उम
खैजन नांबावगौ कमप्लिट जानो?
नांबावगौ साब्रै, दसजन साब्रै नांबावगौ बारायगोनसो नामाथाय?
हा?
खोनाबाय?
आंना नोंना नोंना सों? बेसेबांसोसिम हाबगोन फैसाया? औ। नि बेसेबां बेसिबां खामायगोन बायदि होनदोंलां? नोंनियाव। बेसिबां बेसिबां खामायगोन बायदि नोंहालाय?
जाबाय?
औ खोनाबाय। हेलौ।
उम मोसोव दोस्लाय हैखांबाय नामा?
दोस्लायथवाखै।
उम।
दसे थाना दोस्लायनोसै।
दोस्लायनाय थाइम जासै सिगोन लायना?
गरम थालै।
हा
मोजां खोनाया
दोस्लायनाङा नोंसिना
दोस्लायनांगौ दोस्लायनांगौ
दे होनबा दोनसैना
औ
हेलौ हेलौ